ओ खुलुमबाय, खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों
ओ नोंथाङानि खबरा मा बायसा?
आंनि खबरा ओरैनो मोजाङैनो दंथ'यो।
अ नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'योबा?
औ दंथ'यो ओरैनो।
नोंथानाव आं एसे सोंथि सोंनायागदोंमोन नोंथाङा खोन्थानो हागोन दा?
अ खोन्थानो हागोन दे नोंथां।
नोंथाङा ओ आबा- आबाद मावनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ खोन्थानो हागोन।
दे खिथा हरलाय नोंथां।
आबादा गाहायै मोननै बाहागोआव राननो हायो। जेरै ओ दैज्लां आबाद आरो मेसें आबाद
औ औ
आ दैज्लाङाव जेरै जोङो
औ
ओ माइ गायो ओजों आरो पथल
औ औ औ
काक्रेला बेफोरबायदि आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। आरो मेसें मेसें बोथोराव मावनाया जाबाय जेरै कबि फुलकबि बान्दाखबि। फालौ बेनिफ्राय फान्थाव।
उम
ओमफाय आरो बेकर बेफोरबायदि थायसंफोरखौबो बेफोरबायदिखौ गायजायो आरो मेसें बोथोराव उम।
ओ नोंथाङाबो आबाद मावो दा?
औ मावो मावो जोंहा न'आव मावो।
मा मा आबाद मावो नोंथां लाहा?
उम जोंहा जेरै दैज्लां बोथोराव दा जेरै जोंहा माइ माइ गायो आरो बेजों दङ पथल जिंखा बेफोरबायदि आबादखौ गायनाय जायो आरो।
औ औ नोंथाङा ओ मोननैस सोर माइनि नाम बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां
औ बुंलाय
जेरै आसुमाइ
औ
माइब्रामाइ
औ
बंगबन्धु
औ
फररिमल गियारि बैफोरबायदि बायदि बायदि दं आरो।
औ औ ओ नोंथाङा ओ दाथ' जोंनि आ-आबादारिफोराबो गोबां गोदान गोदान आबाद मावदों माइनि अनगायै न नोंथां।
औ औ नंगौ
जा फिथाइ सामथायानो जा बा ड्रागन फिथाय जा बैग्रियानो जा बेफोरबायदि गोदान गोदान आबाद मावनो लादों आरोना दा बास स्ट्रबेरि वाटारमेलन बेफोरखौ
औ नोंथां औ
नोंथाङा ओ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ बुंनो हागोन।
औ
जेरै वाटारमेलन बे ड्रागनफोराथ' गायनायाव बिलाइ गैयो आरो बिफाङा लाइफाङा बियो। बेखौ गायो गायनायाव माबायाव होनांगौ जेरै द्रागन द्रागन बिफाङा मानबायनो थाखाय बेयाव खुन्था गायना होनाय जायो।
औ औ
बियो मेसें बोथोराव गायनानै दैज्लां बोथोर एसे अखा हाबा फिथाइया थायो आरो।
औ औ।
फिथाइया जानो जोबोद मोजां जायो। देहानि थाखाय थैफोरो थैफोरा मोजां जायो थैफोरा सोमजियो। जेरै आरो वाटारमेलनफोर वाटारमेलनफोरा जाबाय मेसें बोथोरनिया मेसें बोथोरनियाबो
औ औ।
बेफोरखौ जेरै माबानि ओ हाखौ खोना लानानै माल्थिं बहायनानै बेयाव
औ।
बेगरखौ होनानै माल्थिं सायाव थाहहोनाय जायो आरो।
उम
दाथ' बेफोरखौ गायनानै आबादारिफोरा गोबां रां
औ
बेफार फालांगि खालामनानै जोंनि बर' आबादारिफोराबो गोबाङानो गायो।
औ गायो।
ओ। आबाद मावनानै मानसिया माबाददि ओ न'खौ फोथांना लाखि हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नाम बेनि सोमोन्दै।
औ औ औ खोथानो हागोन नोंथां। आबाद मावङनानै न'खरखौ फोथांनो हायो। माव्ला एसे गोदिर बिबाङा मावनांगौ। एसे फिसा फिला बिबङाव मावालासिनो एसे गोदोरावखौ मावनो नाजानांगौ। जेरै माइफोरखौ माइफोरखौनो नोङो बुरजा बिबाङाव गायो हायोब्ला नोंथांनि उनाव जानायावनो बिथां नोंथांनो गोबां मदद मोनो आरो बेखौ फाननानै फाननानैबो रां खामायनानै न'खरखौ न'खरखौ नांगौ बायदि रां रुफायाव सुफुंनो हायो।
औ औ।
बेफोरबायदिनो बायदि मेसें बोथोराव मावनायफोराव बोथोरफोरावबो बेफोरखौ गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि आबादनि आबादनि बुस्थु मैगं थाइगं मोनजायाब्ला थानो हाया नालाय।
औ औ।
बेनिखायनो बेफोरखौ बेफार फालांगियाव एसे मोजां जायो आरो फाननाय फाननायफोराव।
बेफोरबायदिनो बेफोर आबाद फसलफोरखौ फाननानै न'खरफोरखौ संनो हायो गथ' गथायाइफोरखौ गोदोर बिबाङाव गोदोर गेदिर लामाजों फोरोंलांनो हायो इयुनफोराव। गेदेर सिमांफोरखौ नुजााहोनो हायो।
नोंथाङा आसामाव मावनाय मोननैसो आबादफोरनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ जोंनि आसामावथ' माइ आबादखौनो बांसिनै मावनायखौ नुनो मोनो।
औ औ।
माइनिफ्राय आरो बेजों उफ्रा खेथिफोरा जाबाय जेरै पथलफोर गायो फान्थावफोर।
औ औ
बिलाहिफोर बेफोरबायदि आरो आरो आसामाव बेफोरबायदिनो गोबां बिबांनि फसल दिखांनानै आबादारिफोरा जिउखौ खुंलांगासिनो दङ।
आसामाथ' साहानि थाखाय जोबोद मुंदांखा न' नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
ओ गोबां जायगायावनो आसामाव साहानि आबाद मावनाय जायो। आरो बेनि आसामखौ साहा हाबानि थाखायबो सिनायथियो आसामखौ
औ औ
आरो आसामाव कार्जि आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो फिथाइ सामथायाइ बा मैगं थाइगं गायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
ओ नोंथाङा माबानि ओ मानो ओ
बे आबाद मावनायाव रासायनारिक हासार बाहायनाया मोजांसिन ना ना ओ ओरैनो न'आव बानायनाय हासार मोसौ खि बेफोर खौ बाहायनाया साबसिन सानो?
औ औ दे गिबियावनो बेखौ बुंनो सानसिगोन आरो आङो रासायनारि बे आबादाथ' दाथ' गोबां बिबाङावनो बाहायनाय जायो।
औ औ
गोदोनि दिनफोराव बेफोरबायदि रासायनारि हासारफोरखौ एसां बे बांसिन बिबाङाव बाहायनाय जायामोन गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि मोसौनि खि बोरमानि खि बायदिफोरजोंनो आबाद फसलखौ दिखांनानै लानाय जायोमोन
आ नोंगौ
दानि जुगावथ' बेफोरबायदि सलिनो नागिरला रासायनारि हासारफोराल' बांसिन बिदिनो बाहायो। जायनि थाखाय दाबायदियाव बेमार आजारा बांसिन जानो हमदों।
औ औ
बेफोरबायदि रासायनारि हासारफोरनि फिथाइफोरखौ जायोब्ला
नोंथाङा हाग्रा बंग्रायाव मोननाय गं फोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ हागोन नोंथां हागोन।
औ
हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंआनो जादों गिबियावनो जोंनि बर'नि जाग्रा जेरै खिफि बेन्दों।
औ
मानामुनि
औ
आरो जरै दिंखिया
औ
बेफोरबायदि बायदि जाग्राफोरखौ लाइफांफोरखौ मोननाय जायो आरो। फसलफोरनिफ्राय हाग्राफोरनि हाग्रा बंग्रानिफ्राय
औ। ओ नोंथाङा ओ थास' बिबारखौ जायो ना जाया?
औ थास' बिबारखौ जायो नोंथां।
औ। थास'नि बेदरखौबोथ' थास' आबादखौबोथ' गोबां मावो न' दा आथिखालाव?
औ औ औ।
नोंथाङा ओ थास' बेदर बा थास' आबाद मावनानै ओ मुलाम्फा माबायदि मुलाम्फा जानाय बेनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन। गिबियावनो थास' बिबार थास'आथ' फारसेबाय जाजोबो ओ थास' बिबारै थास' फस्ला थास' आथिं आरो थास' बेदर। मोनब्रै बुस्थुआबो जाजाजोबो आरो नोंथां।
औ औ।
बेहाव बेखौ गायबाथ' एसां हारास होनाय आरो मुलिबो नाङा बिदि आरो। गोबोर हासारफोरजोंनो जानाय मोजां मोजांनि थाखाय थाखाय मोजां देहानि थाखाय मोजांनानै जानो थाखाय। बेफोरखौ फानोब्लाबो मुलिफोरनि जेबो गोनांथि जाया नालाय।
औ।
गोरां बिफाङाव दिहुननो हायोब्ला एबा आबाद मावनानै दिहुननो हायोब्ला गोबां बिबाङावनो मुलाम्फा जानो हायो आरो।
औ औ। थास'निखौथ' ओ थास' बिथट्रि आरो थास' आथिंआथ' जोबोद मोजां जानो। गुन गोनां आरो ओ आइरननि थाखाय मोजां होननानै मानसिफोरा गोबां सुबुंफोरानो जायो थास' आथिं थास' बेट्रिखौ।
औ औ।
ओ मा माजों थास' आइथेंजों थास' बिबाफोरखौ संनाय जायो खिथानो हागोन नामा एसे?
औ हागोन नोंथां। जेरै गिबियावनो थास' बिबारखौ अमा बेदर ब्रयलार बेदर
औ।
बेफोरबायदिबा नाफोरजोंबो जानो हायो।
औ।
आरो ओरैनो ओरैनो गोजाबोथ' नेनानै जानो हायो नालाय। आरो थास' आथिंखौबो नाफोरजों जानो हायो। नाफोर थास' आथेंखौ नाफोरजों जाबा गोथावसिन जायो आरो बेखौबो बेदरफोरजोंबो जानो हायो ओरैनो फ्राय एवनानैबाबो।
औ। साबायखर नोंथां।
औ औ दे साबायहर थाबाय।
आंजों दसे सम रायज्लायनायनि थाखाय
अ
दानाथ' जोंनिया ओ समाबो जाबाय ओ आंजों एसे ओ रायज्लायनो सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरबाय। जाहाथे इउनाव सम मोनब्लाव सम मोनबावोब्ला आंजों रायज्लायनो सम होबावगोन होननानै नों थांखौ मिजिंथिबाय।
औ औ दे हागोन।
गोजोन्थों नोंथां।
अ गोजोन्थों।
दे होमबा।